हेलौ
हेलौ औ नोंथां खोनादोंना? दायो फै नामा?
औ फ्रियानो दं नोंथां।
ए फाय खबरफोरा बोरै मोजां दा?
ख'रफ्रा थिगानो नोंथां।
ओं ओ आङो नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो होननानसो कल खालामनो माने ओ मोनसे खोथा सावरायहोननासो कल खामदोंमोन आरो। दा नोंथाङा ओ दा खोथाया बेनो जाबायदि ओ माने ए इन्टारनेटआ दानि दानि जोंनि नैबे समासआव मा बायदि ओ गोहोम खोख्लैयो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोर नो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओरैनोथ' इन्टारनेट होनोब्ला जोंहा माने गोबांथार मोजां बे लामायाव जोंहा फैबाय इन्टारनेट फैनानै आरो गोदो इन्टारनेट गैयैआव जाहा माखासे गोबां उसुबिदानि गेजेरजों जिउ खुंबोनो गोनां जादोंमोन।
औ
गोदोनि इन्टारनेट गैयिनि समाव जाहा गोबांथार माखासे बेले बेजेफोर जों लोगो मोनबोदोंमोन बा नुबोदोंमोन आरो बे-बे-बेले बेजेफोरा जाहैबाय माखासे जि गोदोनि सुबुंफोरा खौरां दैथायहरनायनि बेलायाव गोबांथार जेंना नुजाथियोमोन बेफोर जेंनाफोरा जाबाय बा लाइजामनि गेजेरजोंसो गोदो खौरांफोरखौ दैथायहरोमोन। पस्ट अफिसनि गेजेरजों दा लाइजाम ख'आव थांनानै बा पस्ट अफिसाव थांनानै लाइजामखौ लिरना लांनानै लाइजामखौ जोङो सोहैयोमोन पस्ट अफिसाव। दा बिनि उनावहाय लाइजाम दैथायहरगिरिया लाइजामखौ गुबुन मोनसे लाइजामख'आव दै थायहरोमोन आरो बै लाइजाम दैथायगिरिया बै लाइजामखौ गुबुन आरो मोनसे लाइजाम खआवहाय दैथायहरोमोन बिदिनो गोबां गोलाव समनि गेजेरजोंसो खौराङा गुबुन दाब से जायगायाव सफैयोमोन दा बेयावबो माखासे गोबां गेजेर गेजेर बेले बेजे जानाय बा जेंना जानायफोरखौ नुयो बेवहाय बेफोरो जाबाय लाइजाम सोलाय सोल जानाय बैफोरो मा खासे गिदिर जेंनामोन मानो होनोब्ला सुबुंफ्रा खौरांखौ मोनसे नांगौ जानायनि जाहोनावसो दैथायहरो बै खौराङा जुदि लिरनाय लाइजामा जुदि सोलायनानै थाङोब्ला खौराङानो गुबुन खौराङासो सौहैगोन गुबुन दाबसे जायगायाव बेफोर मोनसे मेन जाथायोन आरो माने बेले बेजे जानायफोरखौ बेफोरखौ जों खोनादों बा नुदों आरो बैफोराव माखासे गोबाव सम लायोमोन जे मोनसे खौरांखौ दैथायहरनो थाखाय से सप्ता बा से मास बिनिख्रुइबो बांसिन सम लानायखौ जों नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जि इन्टारनेटनि माखासे सुबिदा बे फैनानै जोबोद गोरलै जाबाय खौरांनि बेलायाव जे जों खौरांखौ जुदि दानि जुगावहाय गुबुन दाख्लै जायगासिम दैथायहरनोबा जों जायगायावनो थानानै बा नआवनो थानानै मबाइल फननि गेजेरजों जोङो खौरांफोरखौ से मिनिट एबा से सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो दैथायहरनो हायो आरो एबा मिथिहोहरनो हायो दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंहा इन्टारनेट फैनानै गोबां सुबिदा जादों आरो गुबुन फारसेथिं उसुबिदाबो नुदों मोजाङाव बाहायोब्ला जोंहा मोजां इन्टारनेटआ गाज्रियाव बाहायोब्ला गाज्रि बेखौ गासिबो मिथियो दा दानि सुबुं आरो गोदोनि सुबुं गोदोनि समावहाय मबाइल फन बा इन्टारनेट गैयामोन दानि समावहाय मबाइल फन इन्टारनेट बेफोरखौ सुबुंफोरा बाहायनो हानाय बा बाहायनो रोंनाय जाबाय गोदो बैफोर इन्टारनेट गैयिनि समावहाय गोदोनि सुबुंफोरा जौगानो एसे गोब्राबमोन। जे दानि सुबुंफोरा माबायदि जौगादों बेबायदि गो दोनि सुबुंफोरा जौगानायाव गैयामोन। नाथाय दानि सुबुंफोरा माखासे गोबां लामाजों जौगानाय बेखौ जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ लानाय आरो माखासे आबाद बेफोरावबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो मा आबादनि सायाव मा मुलि नांगौ बैफोरखौ इन्टारनेटनि सायावहाय नागिरै-नागिरै जोङो आबादफोराव
मुलि बायदिसिनाफोरखौ सारनो हायो बेफोरावबो दानि सुबुंफोरा जौ गानाय दा सोलोंथाइनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला। गोदो जेरैबायदि सोलोंथाइ लायोमोन दा बिनिख्रुइ साबसिन दानि फरायसा। फोरा इन्टारनेटनि हेफाजाबै सोलोंथाइखौ लायो। दा बेवहाय जोंहा माबा मोनसे मिथिनो मोनै बा, सानस'नो हायै, बुजिस'नो हायै सोलोंथाइफोरखौ गोदोनि सुबुंफोरा नागिरनानै मोननो थाङामोन बा बिजाबाव मोनस'यै माखासे सोंनायनि फिननायफोरखौहाय नागिरनो थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नागिरनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि फरायसाफोरा माखासे मोनस'नो हायै, बुजिथ'नो हायै जि सोंनायनि फिननाय बा बुजि मोनै बेफोरखौ दानि सुबुंफ्रा इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयै गुगोलफोराव सार्च खालामनानै नायनानै बेखौ मोजाङै बुजिनानै लानो हायो। आरो माखासे गोबांथार जि गोसोखांनो हायै बा दिहुननो हायै बेफोरखौ जोंनि बैग्यानिक दानि जुगनि बैग्यानिकफ्रा माबायदि
जे सानखांनानै दिहुनदों बेफोरखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सोलोंनानै लानो हायो।
औ।
इन्टारनेटनि बेलायावबो जों मोनसे जे पे-प्लेटफर्म ससियेल मिडिया बेयावहाय जोंहा गोबांथार सुबुंफोरा नांथाबनानै थायो। जे फेसबुक बेफोराव बेहाय जों माखासे खौरांफोरखौ जों गोरलैयै इउटुबफ्राव जों नुनो मोनो बा गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि माबा मोनसे गोब्राब हरखाब जाब्रबथायफोर जादोंब्ला जोङो हरखाबनो बेफोर खौरांफोरखौ जों इन्टारनेटनि जुरैहाय मबाइलाव बा टिभि बायदि आरिफ्राव नायनानै जोङो मिथिनो मोनो आरो जों दा इन्टारनेट फैनानै गोदो जोंनि हारिनि बा माखासे थासारि बेफोरखौल'सो मिथियोमोन नाथाय गुबुन हारिनि जि थासारि माबायदि जायो माबायदि लोङो माबायदि गानो जोमो थायो
बेफोरखौ जों मिथिनो मोनामोन दा बेफोरखौबो जोङो गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थानाय बायदिखौ जोङो दा इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयै मबाइलावनो नुनो मोनसै आरो माखासे खोथाफोर खौ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि हारिनिनो गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो भिडिय' बा फट' बायदि आपल'ड खालामनानै जोङो गावनि हारिनि जोंनि हारिनि माखासे सिनायथिफोरखौ जोङो गुबुन हारिनोबो दिन्थिनो हादों बा मिथिहोनो हादों दा बेयाव जोंहा गोबां मोजां बा गोग्गानाय होननानै बुंनांगोन दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा?
अ हा हागोन दे फोरमायनो औ। दा नोंथाङाथ' जोबोद मोजां बुंलांबाय ओ नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो स-स-ससियेल मिदिया आथि आथिखालाव जोंनि समाजाव गोबां मोजां मोजां बिहोमा होलांदों नाथाय ओ बुंनो थाङोब्लाे ओ ससेल मिडिया नोंगौ मोजांबो मावो नाथाय खायसे जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफोरा बेखौ गिज्रि ओ गाज्रि खामानियावबो गोबां बाहायो जेरै ओरैनो ओ गेम गेलेनाय ओमफाय ओ ओ ओरैनो माने ओ रि रिल्सफोर नायनाय ओरैनो खामानि गोनां बुस्थुफोरखौ खामानि गोनां जा ओ ओ बुस्थुफोरखौ नायालासिनो गुबुन ओ खामानि गैयि बुस्थुखौ नायनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ गोबां नस्थ' खालामना लायो जों जायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरा दिनै गावनि लाइफखौ ओ ओरैनो बरबाद खालामना लागासिनो दङ। ओं स' ओ गिबियावनो जोंनि जे बेे देरफुहांनाय उन्दै उन्दै गथ'फोर ओ जों नुनो मोनोदि बिसोरखौ बिसोरो उन्दै ओ थिन बोसोर सारि बोसोरनिफ्राय गथ'आ दाना ओ मबाइल नङाबानो ओंखाम जाया एबा मबाइल नङाबानो स्कुल थाङा खामानि मावा बिदि जालांजोबबाय गथ'फ्रा। स' बिदि इन्टारनेटनि एसेबां माने बायनायनि जाहोनावनो खायसे गोबां गथ'फ्रानो माने अख्राबो जालाङो आरो खामानिबो खां खामानियाव गोसो गैयै आरो गावनि ओ रावनिबो खोथा मानियि जालाङो नंगौ इन्टारनेटआ आथिखालनि मुगायाव गोबां हेफाजाब होदों नाथाय फरायसाफोरनि बेलायाव बियो ए एसिबां मानि आं हेफाजाब होआखै बुङो जाय जाय जाय जाय उन्दै उन्दै गथ'फोर माने गावखौनो माने सामलायनो हाया ओ जेबो साननो हनो रोङै गथ'फोर बिसोरो दिनै ओ लेखा फरायनायनि सोलायै बांसिन इन्टारनेटाव गेम गेलेनाय बायदि सिना कार्टुनफोर नायनाय बेफोराव गावनि गावनि बेसेन गोसा समखौ नस्थ' खालामनानै गावनि फरायनायनि जा सम बेखौ गोबां फरायसाफ्रानो ओरैनो बेखार हगार हरगासिनो दङ ओ स' बे बेखिनिखौनो आङो ओ इन्टारनेटनि जा ओ गा गाज्रि ओ ओ गाज्रि माखासे जोंनि समाजाव गोसारनाय थासारि आं बेखौनो बुंनो बुंबाय स' टाइमाबो नोंथां गैला स' आं बेखिनिखौनो बुंनाबाय जाबाय दे होमबाना नोंथां।